हेलौ नोंथां औ
खोनाबायना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
ओ जों दा बर'हारिया आथिखालाव माबायदि थासारियाव दंङ बे आयदानि सायाव सावरायजागोन नामा नोंथां।
औ सावराय-सावरायजागोन नों
औ ओ जिहेथु जोंङो बर'हारि होननानै बुङोब्ला बर'हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगानि बिखायाव थानानै मोजां मोननाय बिसोरनि जोनोमनि जारिमिनखौ नायोब्ला बर'हरिया गिबि समावनो हाग्रा बारियाव थानानै गाव-गावनो ओ गामि दानानै लानानै बिसोरो थांनानै थाबोनायखौ नुयो नाथाय आथिखालाव गामिनिफ्राय सोलायबोनानै नोगोर मोखां जाबोनायखौ जोंङो बर'फोरनि गेजेराव नुनो मोनबाय बे नोजोर नोगोर मोखां जाबोनायाव बर'फोरा गोबां ओ सोलाय सोल' जानायखौ नुनो मोनदों नोंथाङा बेयाव मा फोरमायनो सान
नंगौ नोंथां थारैनो बे बर'फ्रा नोगोर मोखां जाबोनानै सोलायनायनि मेन कारनानो जाबाय दानि टेक्नलजिजों गोरोबफानो नाजानाय माने बे आरो लोगोसे आरो गुबुनफोरबो फोरखौ नुनानै आरो सोलोंथाइ जिथुबा बे सोलोंथाइया जोंनि ओ बेफोरबादि थासारिखौ सोलायहोदों आरो।
औ
बे सोलोंथाइ लानायनि थाखायनोथ जोंनि दा सुबुंफोरा माने नोगोर फारसे फैनो गोनां जादों। ओ मानोना उम जा एरिया बे एरियायावहाय जोंहा नांगौबायदि डेभलपमेन्ट होननाय गैया माने जायनि थाखाय जोंङो नोगोर सोरबा खारबोनो गोनां जादों आरो नोगोराव एरैबायदि माने खायसे मोन गामि एरियायाव मोनै बुस थु माने नोगोरफ्राव मोनो आरो।
ओं
बेफोरनि थाखायनो माने नोगोरखौ जोंङो बै गामि एरियानिफाय नायहर-नायहरोब्ला मोजां नुहरो आरो।
औ औ नोंथाङा ओ नोंथाङा सैथो बाथ्राखौनो बुंदों जे ओ बर'हारियाखौ नायोब्ला बर'हारिया गोदो गोदाय समनिफ्रायनो मोनसे गाहाय थाखोनि हारि होननानै जोंङो ओ गोबां गुबुन हारिफोरनि सुबुंफोरजों सानजायोमोन। नाथाय बिनिफ्राय सोलायबोनो थाखाय बर'हारियाबो गाव-गावखौ जौगाहोनो बिसोरो नोगोर मोखां जाबोनायखौ नुनो मोनो ना थाय जोंङो बर'हारिनि बिथिङाव बे नोजोर मो जाबोनाय लोगो लोगोनो ओ खायसे खायसे सुबुंफोरा बर हारिनिनो खायसे खायसे सुबुंफोरा गाव खौनो सोरगो रायजोआव गाखोनो हानाय बायदि उम मोननाय जों बेबायदि सावगारिखौ नुनो मोनो जेरैबायदि उम गावनि हारिखौ गारनानै अदेबानि गावनि सिनायथिखौ गारनानै ओ गुबुननि सिनायथिखौ लानाय ओ गुबुन हारिनि उम हौवाजों मोजां मोनलायनानै गावनि जिउखौ अलखदाव गोगलैनाय जोङो बेफोरबायदि थासारिखौ बर हारिनि गेजेराव नुनो मोनो गोबां सुबुंफोरानो बेफोरबायदि थासारिजों ओ मोगा मोगि जानांनायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो बियो ओ जों दा नुबोगासिनो दङ जे खौरां बिजोंफोराव नुयो आरो बेफोरबायदिनो माने ओ मोजां मोननायाव गोदोहाबनानै माने गावनि जिउखौ माने खोमानानै लानाय बेफोरबायदि जायो आरोना जेराव गावनि नखरनि फारसे साननाय हनाय जेबो गैया बेफोरबायाददि जानांदों आरो बेफोरनि मेन गुबै बा जाहोनखौ नायनो थाङोबा जों ओरैबायदि हमनो हायो आरो आंनि मोन्दांथियाव नोंथां ओ बिसोर माने गासैखौबो स खमान नोजोरजों नायनायनि थाखायनो बेफोरबायदि जादों होननानै सानो आरो गुबुननि गोसोखौ माने साननाय हनायखौ मोनथियासै गावनि नायोब्ला माने गासैखौबो समान होननानै साननानै लानायनि थाखायनो माने बेफोरबायदि जाथायफोरा जा जानांदों होनना सानो आंनि बायदिब्ला बेवहाय नोंथाङा माबायदि
अ नोंथांनि साननाया थारैनो मोनसे ओ गनायथावना साननाय आंनि साननायावबो आङो आंनि मोन्दांथिजों बेनि सोमोन्दै फंनैसो आं बुंनो सानो जे ओ जेरैबायदि मोनफ्रोमबो हारियानो गाव गावनि सिनायथि दङ गाव गावनि सिनायथिखौ लानानै सुबुं माहारिया थांनानै थायो नाथाय बे समावनो माखासे सोलोंथाइ मोननानैबो गियानखौ आरजिनो हायो सुबुंफोरा बे खामानिखौ मावबोगासिनो जाय गावनि हारियानो अल गोग्लैनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै सासे आयजोआ सोरबा गुबुन सासे से सेंग्राखौ मोजां मोनोब्ला नाथाय बिनि गोसो सिंनि गोथौ बाथ्राखौ मिथिनो मोना जोङो सासे आइजोखौ जेसेबां मोजां मोननाय नुदों बिनि गासैबो सिंनि गुदि। बाथ्राखौ मिथियाबालासेनो बियो नरमाललि गावनि गोसोजों गोरोबनाय मोननायखाय बियो बेखौ गनायनानै लानायखौ नुनो मोनो नाथाय बियो मोनसे जोंनि गेजेराव सानथावना बाथ्राखौ जोङो बुंनो हाया मानो। होनब्ला उम। बे नोंखौ मोजां मोननो थाखाय बियो नोंनि गोसो बायदियै फिदिंजानाय अदेबानि गोसोआ जेरै लुबैयो बेबायदि जाजानो लुबैनाय बेबायदि आखलबो दिन्थिनो हागोन। होननानै आङो बुंनो सानो आरो। जिहेथु जोङो। बेखौ गोबां समावनो अलखदाव गोग्लैनायखौ नुनो मोनो जाय आथिखालाव मोनसे बर' आइजोनि सायाव अनागारि खालामनाय बुथारनाय एबा गाव हारसिंनि सायाव सावगारिया जोंनि गेजेराव बेरखांगासिनो दङ जुदि जोङो बेखौ सावरायनो थाङोब्ला बे आइजोआ साबसिननिफ्राय हामसिन लुबैनो थां लुबैनायाव बेबायदि थासारिया जादों होननानै आङो बुंनो हायो आङो बुंनो सानो आरो। बुंनो नांगोन जे जेरैबायदियै गुबुन हारिजों मोजां मोननाय गुबुन हारिजों अनज्लायनाया बे गोरोन्थि नङा नाथाय गावनि हारिखौ गारनानै गावनि हारिखौ मुगैनानै गुबुन हारिजों थांनायाव थांनो हा जोंनियाव बेबायदि अलखदा बांसिन जायो होननानै आंङो बुंनो सानो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो बेबो सैथो जोंनि सुबुंफोरा एसे हिनजाव माहारिया एसे साननायखौ माने बर' हारिनि फारसे साननो नांसिगौ आरो। माने जोंना बेफोरबायदि गो गोथौ गावनि हारिनि फारसे साननाय गैयिनि थाखाय ओंखायनो खायसे बेफोरबायदि जाथायफोरा जानांदों होननानै आं सानो आरो। मानोना बेफोरो बिमा बिफानिबो मोनसे गोरोन्थि होनना बुंनो हागौ आरो बेवहाय माने उन्दै समावनो। गावनि फिसाखौहाय गावनि बिमा बि बिफायाबोथ बे हारिनिफ्रायनो फैनाय नंङा होमबा। बे गावनि बिमा बिफा। बिफानि बागै गावनि फिसा फिसाफोरखौ फोरोंनो नांगौ आरो जे आंनि बा नोंनि आबै आबौमोना बे हारिनिनो सुबुं ओंखायनो बे हारिखौ मालाबाबो जेनेबा बेफोरबायदि गाज्रि नोजोरजों नायनो नांङा बेखौ मान होनानै समाजखौ मान होनानै मोनसे मोजां थासारियाव थावरिनानै था बा गावखौ मोजांङै लाखि। बेफोरबायदि मोनसे बुंनानै गोसोखौ दाद खालामनो नांगौ आरो गावनि। फिसाफोरखौ हाया बिदि होनना सानो आरो आं बिमा बिफाखौ आरो बिमा बिफानि जेनेबा फोरोंनाया बिदि जानांगौ आरो होनना सानो आरो आं नाथाइ बेफोरबायदि दानि बिमा बिफा बिदि नुवा आरो ना बांद्राय गोसो होनाय बेफोर बायदिखौ नुवा आरो आंङो‌।
नोंगौ नोंगौ नोंथांआ सैथो बाथ्रा खौनो बुंदों। जिहेथु जोंङो बर माहारिफोरनि सिगांङाव गेजेराव दा जा बायदि थासारिया सोलिगासिनो जोंङो बेफोरखौ लानानै बेफोरबायदिखौ जोंङो सावरायनो थांङोब्ला बिथांङा बुंनाय बादि गुदियावनो बिमा बिफा बेफोरनि फारसे नायहरग्रोनो होनांगौ जायो मानो होनोब्ला बिमा बिफायासो गथ'नि सासे दैदेनगिरि अदेबानि जोनोमनि उननिफ्रायसो जोंनोम निउननिफ्राय बिमा बिफायानो गथनो मा गियान होनांगौ बिसोरनो फोरमायनानै होग्रोनाय जायो दा मानि सासे गथ'आ जोनोमनि उनाव बिमा आरो बिफाया जा गियानखौ फोरोंगोन बेखौनो लानायखौ नुनो मोनो ओ बे सावरायनायाव आरोबाव जोंङो माबाफोर गोदान अदेबानि बर हारि या माबोरै थांनानै थाबोदों ओ जोंङो बेखौ सावरायबावनो हाबावगोन नामा नोंथां
औ हाबावगोन माने बेनि थाखाय जों ओरैबायदि मोनसे नोजोरजोंबो नायनो हायो जे जोंनि सोलोंथाइया माबायदि थासारियाव दंङ माने गोदो माबायदि थासारियावमोन आरो मानि थाख खाय बेफोरबायदि जाहोन जानो हमदों बेनि गुदिखौ जोंङो नायनो थांङोब्ला गिबियावनो जों सोलोंथाइखौ होनजागोन आरोना। दानि सोलोंथाइफ्रा ओरैबा बायदि जाबाय गोदो प्राइभेट स्कुल बायदिसिना बेफोरबायदि गैयामोन आरोना।
औ।
ओ दा दानि समाव प्राइभेट स्कुल गोबां ओंखारबाय बेफोरहा बेफोरावहाय दानि बिमा बिफाफ्रा बांसिनानो प्राइभेट स्कुलाव होयो गावनि गथ'फोरखौ आरोना। बैफोराव गावनि हारिनि फारसे से फोरोंनाय बायदिसिना बेफोरबायदि थाया आरोना बैफोर प्राइभेट स्कुफोराव मोनसे जेरेल सिकुल बेफोरबायदि जाहोयो आरो बेवहाय रावनिबो ओ धोरोम बा हारि बेफोरखौ नायालासिनो फोरोंनाय जायो नालाय बेवहायनो माने गावनि फरायसा बा गावनि फिसाफोरा सोलायलांनो हमो आरो गावनि हारिखौ मोनथिया बायदि जालांङो आरो ना। बैयाव जेनेरेल गासै गोरोबफानानै फरायफैनाय बायदि जायो नालाय बेवहायनो माने हारिनि सेन्टिमेन्ट बेफोरबायदिया गैयिनि थाखा खायनो ओ माने बेसेबांसिम हारिखौ नायनांगौ मोजां मोननांगौ बेखौ माने मोनस' हाया जायो आरो खायसे जोंनि सुबुंफोरा बेफोरनि थाखायनो बेबायदि खैसाराव गोलैनांगौ जायो आ रो जोंनि मानसिफोरा माने आरो ओ हारिखौ मोजां मोनै थासारिफोरा सोमजिखाङो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथाङा ओ नोंथांनि सान्थौआ थारैनो जोबोरैनो गनायथावना। ओ ओ जेब्ला सासे गथ'आ ओ सरकारि नङै अदेबानि प्राइभेट कुलाव फरायोब्ला ओ बि सासे गथवा ओ हारिनि फारसे प्राइभेटावनो जा गभारमेन्ट फरायसालिमायावनो जा अदेबानि फरायसालियावनो जा बियो ओ गियानखौ मोनखागोन ओ। बेजों लोगोसेनो बिनि गुदियाव दङ बिमा बिफा बिमा बिफाया हारिनि फारसे गियानखौ होयोब्ला निस्सय बियो हारिनि फारसे ओ मोजां साननाया फैगोन ओ जेब्लानाखि ओ प्राइभेट स्कुलाव फरायगोन बिनि गोसो सोआव जानो हागौ हारिनि मोनसे सानदांथिनि सोमोन्दै फोरोंनाय जाया। ब्लाबो ओ अब्लाबो बिमा बि फाया बे हारिनि बर' हारिनि फारसे ओदेबानि गाव गावनि हारिनि फारसे गोथौ गियान सोनो होनाया सोनो होनो गोनाङा जोबोद गोनां होननानै आं सानो। अब्लानो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि उम जिउ फोजोबनाय जिउ फोजोबजानाय गुबुन हारिजों मोजां मोनलायनानै सिलिंखा बेफोरबायदि थासारिया गोमालांगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ नोंथां होमबा जोङो दोन्थ'जासिगोन नामा नों थां दायो।
औ औ जागोन नोंथां। नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।